खुलुम-खुलुमबाय नोंथां। अ। नोंथांआ बोरै दं नोंथां? आं मोजाङैनो दंथ'यो नोंथां। अ। नोंथाङा मा मावबाय दं दासान्दिलाय?
अ नोंथां नै आं दा बावैसो अमानो आदार होनानै फैदोंमोन नोंथां। आंहा अमानि फालांगि दं नालाय।
आदसा नोंथाङा होमबा अमानि ओ फालांगि खालामबाय नामा?
औ नोंथां। आंहा जेबो राहा गैया बे अमानि फाल अमानि फालांगि खालामनानैनो आङो जिउखौ खुंबोगासि-खुंबोगासिनो दङ नोंथां।
अ। होनबा नोंथां नोंथाङा बे अमानि जि फालांगि खालामबाय दं बिनि सागै एसे, फोरमायना हो नोहागोन नामा नोंथां? हागोन नोंथां, नोंथांआबो अमानि फालांगि खालामनानै
इयुनाव मोजां बेफार फालांगि खालामनो हागोन। आरो नोंथाङा जिउ खुंनो हागोन।
उम। दे अब्ला नोंथाङा आंनोबो एसे फोरमायलांनाय, जागोन नोंथां जागोन
औ। फोरमायलांनोसै आं नोंथाङा
खोनासंलांदो दे जालांगोन।
होनोबा गोबां बिबाङाव। गिबियावनो नोंथांहा मोजां बिबांनि
हाज थागोर नांगोन। बे नोंथाङा
बेनि उनाव मोनसे जायगा सायख'नानै लानांगोन नोंथां। बे जायगाया गामि खाथियाव जानो मोन मोननाय नोङा एबा सुबुं सुबुं माहारिफोर थाग्रा जायगायाव जानो मोननाय नोङा।
बिसोर
जायगाखौ नोंथाङा सुबुं माहारिनि गोजान थाग्रा जायगायावसो खालामनांगोन नोंथां।
औ नोंथां।
जोबोद मोनामो नोंथां जों जिसिबां
लाखिनो साना मानो बिनि मोनामनायखौ जों होबथानो हाया। बिनि थाखायनो नोंथाङा दुब्लिबारि एबा जाय जाय जाय जायगायाव सुबुं माहारि थाया बे जायगाखौसो नोंथाङा बासिनानै लानांगोन। बेनि उनाव नोंहा साब सिखोन मोनसे गन्द्रा लुना लानांगोन नोंथां अमानि गन्द्रा। अमा गन्द्रा लुनो थाखाय सिगाङावनो नोंहा न' लुग्रोदो नोंथां।
आरो बेवहाय नोंथाङा अमाखौ
खनसेयैनो ज' दोननो मोननाय नङा नोंथां बेवहाय नोंथाङा अमाखौ मासे मासेसो आलादा आलादायैसो दोननांगोन नोंथां। बेबायदिनो नोंथांहा न' लुनानै लादो न' लुखांनानै लानायनि उनाव नोंथां अमायाथ' जोबोद गरम जायो नालाय नोंथाङा गोजौ वाल होनोमोननाय नङा गाहाय सिंल' होनांगोन वालखौ एबा इन्जुरखौ बेनि उनाव नोंथाङा बार हाबनो थाखाय अमानो नोंथांनो नांगोन नेट। एबा दिरुं एबा औवाजों नोंथाङा वाल होनांगोन जाहाथे अमाया गुबुननि न'आव हाबहैनो मोना गुबुन थाग्रायाव हाबहैनो मोना। आरो मानो होनबा अमाया जोबोद गोलोमो नोंथां। गरम जाबा थानो हाया। बिनि थाखायनो गोजौ इन्जुर बानायनानै अमाखौ फिसिनो हाया नोंथां। बेबायदिनो नोंहा
दोननो थाखाय एबा अमा खिया गोजावलांनो थाखाय नोंहा मोनसे हाखर जावनानै लानांगोन नोंथां।
जेब्ला नोंथाङा
हाखर जावनानै लायो बेनि उनाव नोंहा नांगोन मथर नांगोन नङाबा दंखल खुलिनानै लानांगोन नोंथां।
खि खि गलांग्रा नाला बानायनानै लानांगोन नोंथां। बेनि उनाव नोंथाङा जेब्ला अमाखौ लाबोगोन अमाखौ खिनाय खिगोन अब्ला नों थाङा बेखौ दैजों सुस्रा हरनानै मोनसे जायगायावनो जमा दोननांगोन।
जोंहा अमा गन्द्राखौ लुखांबाय न नङासै नोंथां?
दानिया जोंहा अमा फिसाखौ लाबोनांसिगोन।
नोंथाङा अमा फिसाखौ सरखारनिफ्रायबो लाबोनो हायो आजिखालिनि जुगाव सरखारा मदद होयो अमा फिसा राननानै नङाब्ला नोंथाङा हारसिङैनो बाजारनिफ्राय गोबां बिबांनि अमा लाबोनो हागोन आरो नोंथां
बेनि उनाव नोंथां ङा अमा लाबोनाय समावनो दानालाबो फाखानांगोन बाजारनिफ्राय एबा हाथाइ निफ्रायनो आरो बेजों लोगोसे अमाफ्रा मालाबा मालाबा बेमारजों मोगा मोगि जानांगौ जायो औ नोंथां जायनि बिबांआव गोबां बिबांनि जाहोनाव गोबां बिबांनि अमाफोर फिनाय जायो।
बेनि थाखायनो नोंथाङा
बेफोरनि राहा लानो थाखाय माखासे जाग्रा मुवाबो लाबोफानांगोन अमानि थाखाय बिनि उनाव नोंथाङा अमा फिसाखौ लाबोदो बेनि उनाव नोंथां
हा ओ जुदि नोंथाङा गुन्दै आरो अफ्रि होयोबा गाहामसिन जायो नोंथां अमाया बेखौ जानो मोजां मोनो।
आरो अमानि महरा गुन्दै आरो अफ्रि लगायनायखौ होयोब्ला जोबोरैनो एबा थाबैनो
गोख्रों आरो गिदिर महर लायो नोंथां बेबायदिनो नों थाङा अमाखौ गोबां बिबांनि लाबोनानै
फैनो हागोन आरो नोंथाङा माब्लाबा माब्लाबा जोंहा जोंहा
खमनि गुन्दै आरो उफ्रिमोना बेनिखायनो नोंथाङा दाना लाबोनानै दानाखौ दोनफैबाय था दोनफैबाय थाखानांगोन नोंथां।
बे बायदिनो
अमाखौ फिसिनो हागोन। आरो बेनि उनाव नोंथाङा गेजेर गेजेर उम मो-मोगा-मोगि जायोना बेमारजों जेरै सुइन फ्लु होनो आमेरिकान फ्लु होनो। बेफोरजों मोगा मोगि जाय जानांगौ बेनि
बिथाङा मुलिफोर जाहोबाय थाखानांगोन बेनोसै नोंथां आङो सुंद'यैनो आंनि
बोरैजायहाय अमा फार्मखौ खुलियो एबा ओ अमा फिसिनानै बोरै जिउ खुङो आङो सुंद'यै नोंथांनो फोरमायना होनाय जाबाय। दानिया आङो नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैयो। नोंथाङा दासान्दि गासिनो दङ।
अ नोंथां आंबो नोंनि बायदिनो एसे
बिदिब्लाथ' जोबोद मोजांनि खोथा नोंथां। बिदिब्ला आं नोंथांनो अमा फार्मिं एबा अमा फिसिनानै बोरै जि खुङो बेखौ खिन्थाबाय नोंथाङाबो बोरमा फिसिनानै बोरै जिउ खुङो बेखौ खिन्थालांदो नोंथां। जाहाथे आङो इयुनाव बोरमा फिसिनानै
जिउ खुंना हायो।
बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायलांदो।
औ जागोन दे नोंथां अब्ला आंबो फोरमायलांसै गिबियावनो जों बोरमानि फालांगि खालामनो थाखाय दां गिबियाव जोङो बोरमा दोननो थाखाय जोङो मोजाङै ओ बोरमानि गन्द्रा लुनानै दोननां लुनानै लानांगोन नोंथां औ। बै बोरमानि गन्द्रा बेयो बैसांनि जानांगोन नोंथां। ओ बैसांनि जानांगोन आरो बै बैसां आ ओ खि बोरमानि खि गलांनो हानाय बायदि ओ सिंजों गुदुं गोनां जानांगोन नोंथां फिसा फिसा औ नोंथां। ओ न' लुखांनायनि उनाव जोङो ओ बोरमाखौ लाबोनांगोन नोंथां। बोरमाखौ जोङो ओ गुबैयै उम थाब फिसा मोननो लुबैयोब्ला जोङो बोरमाखौ ओ एसे ओ जोख्लि बा देरफु नायखौ लाबोनांगोन नोंथां। बांद्राय फिसा फिसाखौ लाबोयोब्ला जोङो गोबाव फिसिनांगौ जायो नोंथां।
नंगौ नामा नोंथां?
बेयाव गोबां समा जोंना ओरैनो थांगारो आरो। बेनिखायनो जोङो एसे देरखानायखौ लाबोयोबा मोजां जायो। औ नोंथां। बोरमाखौ लाबोखांनायनि उनाव जोङो बोरमाखौ जाहोनो थाखाय जोङो ओ हाग्रानि दंफांबो जाहोनो हायो आरो ओ गुबुन गुबुन समाव जोङो बोरमानो दानाबो होनो हायो नोंथां बोरमाया दानाबो जायो। ओरैनो औ नोंथां बाजारावनो मोनो। आरो हाग्रानि दंफां लाइफांबो जायो। बिनि थाखाय जोङो ओ बिफांनि दानायफोरखौ जोङो बोखानानै ओ दाननानै जोङो मोनसे
जायगा जि बोरमा गन्द्रा बे खाथियाव जोङो बोरमानि आदार होग्रा मोनसे ओ औवानि ओ बैसां बायदि बानायना लानांगौ नोंथां जाहाथे ओ बै दि बिफांनि बिलाइ बा दालायफोरखौ जोङो जयै दोननो हायो, औ ओरैनो आलाय सिलाय होयोबा ओ बोरमाफोरा एसे जानायाव खस्थ' जायो नोंथां जाहाथे ओ जेरै सिङाव थानाय बिलाइखौ बोरमाया ओ मोजाङै मोनजाया औ मोनाहा हरा, बैसाङाव दोनोब्ला बोरमाया ओ सोरगिदिं गिदिं थानानै गिदिं गिदिं जानो हायो नोंथां।
नंगौ नामा नोंथां?
सम सम ओ बोरमानो जोङो ओ भिटामिन भिटामिनबो होनांगौ जायो जाहाथे बोरमाया ओ ओ औ नांगौ रोखोमै ओ भिटामिनखौ मोननो हायो। बिफां लाइफांनि बिलाइजों ओ ओरैनो नांगौ भिटामिनखौ मोनजोबा नालाय। ओरैनो जोङो औ रासायनारि मुलिखौ जोङो होनांगौ जायो आरो।
नंगौ नोंथां नंगौ। नंगौ नोंथां नोंगौ।
बेनि थाखाय जोङो बोरमानोबो मुलि होनांगौ जायो सम सम औ। औ बोरमानोबो सम सम मुलि होनांगौ जायो बेनि थाखाय जोङो मुलिखौ जोङो लाबोनानै दोनफा दोनफैखानांगोन आरो बेरामा जायैनि सिगांनो जोङो उम बेरामा जायैनि सिगांनो जोङो बै बोरमानो मुलिखौ होखानांगौ नोंथां औ सम सम जाहोबाय थानांगौ जाहाथे बेरामा जाया औ नोंथां औ
आ जेब्ला बोरमाया आंखा अ मानि बिनि ओंथि मानि थाखाय नोंथांखौ फोरमायनाहोबावदो
बोरमा फानथा नांगौ जायो नोंथां बिनि थाखाय जोङो बोरमा फान्था ओरैनो ओ गामियाव आगारनाय थायो। बोरमा जायखौ बुङो बोरमा सारोन औ बै बोरमा सारानखौ जोङो लानानै जों बै फार्माव दोनहैनांगोन ओरैनो फार्माव दोननानै ओ बिसोरो गोरोबलायगोन आरो बिनि उनाव जोङो फिसाखौ मोननो थाखाय जोङो ओरैनो द' एबा स्नि
दानसे नेनांगौ नोंथां बोरमा फिसाखौ मोननो थाखाय औ बिनि उनाव जेब्ला बोरमाया फिसा जायो अब्ला जों बै फिसाखौ नांगौ रोखोमै जोथोन लानांगौ नोंथां जेरै बोरमा फिसाखौ बिमाजों आगार हरफा ब्ला फिसाया माबेबा मोनसे जायगायाव थाबोयो। आरो सैमाफोरा जानोनो नागिरो बिनि थाखाय जोङो बोरमा फिसाखौ बिमाजों आगार हर फानो नाङा नोंथां बिमाखौ हाग्रायाव आगार हरोबा ब्ला अबावबा आगार हरोब्ला जोङो फिसाखौ जोङो बै फारमावनो लाखिनानै दोननांगौ औ। जाहाथे बै सैमाफोरा एबा जेरावबो आन्दायनानै थाबोनो हाया आरो बेबायदि बेबायदिनो जों बोरमा फिसिनानै गोबां रां आरजिनो हायो नोंथां।
नंगौ नोंथां। नोंथां आङो ओरैबायदि खोनाबावदों बोरमानि गाइखेरखौ फानो होननानै नोंथाङा एसे फोरमायनायसाय?
बोरमानि गाइखेरखौबो फानो जेरै बोरमा लायै बोरमा राम बोरमानि गाइखेरा जोबोद मोजां।
नोंगौ नामा नोंथां।
जों ओरैनो न'आव फिसिनाय बोरमाफोरनिया गाइखेरा खम बिबांनि जायो। बै राम बोरमा मोनसे दङ गिदिर रोखोमनि बोरमा बे। बिनि गाइखेरा जोबोद मोजांआरो बियो गोबां बिबांनि गाइखेरबो होयो नोंथां जोङो बिनि गाइखेरखौ ओ सेरनानै बाजारफोराव फाननानै रां खामायनोबो हायो नोंथां। औ मुलाम्फा जायो। बिदिनो ओ जोङो मोसौ गाइखेरफोरखौ जेरै फानो बोरमानि गाइखेरखौबो जों बेबायदिनो फाननानै रां खामायनो हायो औ।
आरोबाव
बिदिनो